बाय नोंथां खुलुमबाय।
खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय।
मोनाबिलि समनि गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाग्रोनायानो जाबाय नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय।
नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय नोंथां। नोंथांनि खौ बरायनानै लानाय जाबाय।
औ औ थारैनो सैथो। दा नोंथांजों आं ह- खौ-खौरां एबा कल औ औ हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंना ओ मोनसे गोनां आयदाखौ लानानै नोंथांजों सावरायनो होननानै फैनाय जादों। दा नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन नामा सावरायनो?
हागोन नोंथां सावरायनो ओ जोबोर गोनांथि ओ नोंथाङा ओ लायरानोफैदो हागोन
औ दा जोंनि सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय दा जोंनि जा ओनसोलाव नुजाथिनाय बारहावा बेफोरनि बागै नोंथाङा आंनो एसे गुवारै सावराय फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
अ हागोन नोंथां
औ औ ओ
अ गिबियावनो जोङो बार गुबुंले जानाय होननानै बुङोब्ला जों गिबियै जोंनि गोबां फेकथरि बनायनाय कारखारखाना बनायनाय बाय जोंनि गारि मथर थाव बेफोरबायदि बिनिफ्राय जों जादों होननानै बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां जोंनि गेजेराव दिनै फख्रि जावनानैहाय इथा फाथि बनायदों था दिहुनदों नाथाय इथाखौ जोङो हानिफ्रायसो बनायो बे हाखौ जोङो जावै जावै फुख्रि जालांगासिनो दं नाथाय बिनि सायाव जेबो जेबो सों सोंखारियाखै रावबो नाथाय जोंनो नांगौ इथाखौ जोङो बाहायनाय बाहायनांगौ नालाय बेनिखायनो बेखौ जों जेबो बुङाखै नाथाय जोंनि बेसेबांबा गाज्रि जालांगासिनो दं नङा होमबा नोंथां बेनि उनाव ओमफ्राय बे जोङो इथा इथा बनायनायनो उनाव इथाखौ जों जि सावो सावनायनि उनावहाय जोङो इथा फाथिनिफ्राय जिब गलांनाय थङा थङानि थङाया जोंनाव गोसारनानै दं मुलुगनाङैनो बे गोसारना थानायानो दिनै सुबुं माहारिखौ बेमार आजाराव खोख्लैगासिनो दं बा गोहोम सोलिगासिनो दं जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव जिब जुनारनि गेजेराव नङा होमबा नों थां बे बेफोरबायदिनो जोंनि चिप्स बायदि बनायनाय प्लास्टिक बे प्लास्टिकखौहाय जोङो बेखौ जोङो हाफोराव ओइ मा दैमा दैसाफोराव जोङो गारो नाथाय बे प्लासटिक आ खाय संनानै थाङा जायनि जाहोनाव दिनै दै आरिया बो जोंना गुबुंले जालांगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो बेनिफ्राय जोंना जिबि खौ बनायो बनायनायनि उनावहाय बेखौ जोङो रासायनारि होनानैसो दिनै जागासिनो दं बेनि गेजेराव दिनै सुबुं माहारिया दिनै गोहोम गोग्लैगासि नो दं थि बेब बायदिनो बेनिफ्राय गब'नाय मैला जि बनायनाय समावहाय बे जोंना बेखौ दंग' बायदियावसो जों नाला बहायनानै बेखौ जोङो दैथायहरनायखौ बा खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय बे दैया बेसेबां गाज्रि जादों बेसेबां मा जादों बेखौ जों रावबो उदिस लायाखै। नाथाय दिनै बेसेबांबा गोहोम गोग्लैदों बे दैमा दैखरफोराव जाम्फैफोराव जोङो दुगैयो दुगैनायनि उनावहाय जोंनि जे मोदोम जायखौ जों स्किन जोंनि स्किनावहाय उम्म बेनि गाज्रियाहाय हाबगासिनो दं ना थायजों ज्राव उदिस गैया बेफोरबायदिया जोंनि गेजेराव गोबां नुदों जेरै जोंना आरो दंबावो गोबां बेबायदिनो जोंनि गारि मथराव सोनाय थाव नङा होमबा नोंथां? आरोबिनो जोंनि गारि मथर सोलाय थाव गारियाथ थाव गैयाबानो खारा उम्म नाथाय बे गारियाव सोखांनायनि उनावहाय जों जि थङा गयो सलायनाय समावहाय बे थङायाहाय दिनै जोंनि गेजेराव बेसेबांबा खैफोद लाबोगासिनो दं दोनै सुबुङा गागाय हां लानोनो हां मोना मोना मोनो नाथाय मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि गेजेराव बै बेफोरबायदिनि थाखाय जादों आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि दंफां लाइफां जोंनि मिथिंगायाव दंफां लाइफांखौ दिनै सुबुं माहारिया बेफार फालांगिसो खालामनो हमबाय बेखौ जोङो गायनायनि बदलै जों बे फार फालांगि बेखौ दानफायनोसो हमबाय जायनि जाहोनाव दिनै गावनि नांगौ हां बेखौनो जों मोनहा मोनहा जायो दिनै। जायनि जाहोनाव दिनै अफाब ओ मोना जायो जायनि जाहोनाव होनाव जोङो दिनै आबाद फो आबाद फोरखौ जोङो नांगौ बायदियैहाय जों फसल मोननो थाङा। नों इदिखौ जेबो बुंनो थाङा। गोदो गोदायहाय जों नुनो मोन नो मोन नांगौबायदि अखा नांगौ। बायदि फाय जोङो बारहुंखा फैनायखौ जोङो सिनब्रे-सिनब्रा सिफायलांनायफोरखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय बेफोरबायदि दिनै जोङो नुनो मोनलिया। जोंनि समाज ओरैबायदि गाज्रि जालांदों गाज्रि गाज्रि जालांगासिनो दङ। बेबायदिनो प्लास्टिकखौ जोङो मोन ए ओ मोन ए थख्रा बा जोङो डासटबिन होननानै बुङो बेयावहाय जों गारनानै बेखौहाय जों उनावहाय सावनानै सावग्लिनानै सावग्लि थांनानै बेखौ जोङो गारहोब्लासो जोंनि समाजाव मोजां जायो नाथाय बेनि धुङाखौ जोङो हगारालास हगारा लासिनो मो गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो धंङाफोरावहाय बेखौ जोङो गुबुनथिं ओ जोङो बाहायनांगौ। नाथाय जों बेख खौ बाहाया औ सावनानै ओ मोगा-मोगि जाबोगासिनो दं नाथाय जोंनि गेजेराव खैफोदा खोख्लैगासिनो दं नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जोङो बुंनो थाङो दंफां लाइफांनिफ्रायबो जोंनि समाव बेबायदि गोहोम गोग्लैदों गाज्रि बारहावा जादों दिनै जोंनि गेजेराव गोबां गोबां बिबांनि सानदुङा जोंनि गेजेराव मोगा-मोगि जादों दं फां लाइफां गैयैनि जाहोनाव जायनि जाहोनाव सुबुं मा माहारिया इलिक ट्रिक जायखौ जों कारेन्ट होननानै बुङो। कारेन्टनि थाख फांखा फांखानिफ्रायनो जों बाहेरायाव अंखारनो हालिया। नाथाय बेनिफ्राय जों ओंखारबानो जोङो लोमजा हाजिरै गालांनाय खौ जों नुनो मोनो दिनै - मेडिकेलाव जोङो थाङोब्ला जों गोबां नुनो मोनो जेरै प्रेसार बायदिखौ बे जानाय लोंनायनिफ्रायबो जादों होननानै बुंनो हायो जोंनि गेजेराव। जेरै जोंनि गेजावहाय मैगं फोरखौ जों जिबियारि हासार बाहायालासिनो दिनैहाय जोङो सायनारि हासार बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों। जायनि जाहोनाव मेडिकेलाव मानसिजों मानसि नुगासिनो दङ गोबां बेमार आजार गोबां जोङो आलाय सिलाय जानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों आरो दिनैनि दिनावहाय नों बा आंबा आं जायनि जाहोनाव दिनै समाजा थेर बेथेर जालांगासिनो गोबां नङा होमबा नोंथां बेबायदिखौ मोगा मोगि जानाय नुनो मोनदों दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होगोन नामा होगोन नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होयोब्ला हामगौ सानो।
थारैनो सैथो नोंथाङा जा बुंलांबाय बे थारैनो गोबाङैनो सैथो दा बेनि बार आबहावानि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि गाज्रि ए बा मोजां बारहावा जों नुनो मोनो। बेनि गेजेरावनो जोंहा मोजां बारहावा लानाया जोंनि सुबुं माहारिनिनो गोनांथि मानोना जोङो मोजां बारहावा लायोब्लासो जोंनि देहाया मोजां रोखोमै थायो एबा जोंनि सावस्रिया जेबो गाज्रि गोहोम गोग्लैयालाबासिनो जों थानायखौ जों नुनो मोनो। बै रोखोमैनो जोङो जोंनियाव बायदि रोखोमनि मोजां बारहावा जों जोंनि गामि ओनसोलाव नुनो मोनो नाथाय जोङो गामि ओनसोलावबो खायफा खायफा गामि ओनसोलावबो जोङो नुनो मोनो जे ओरैबायदि जा गामि ओनसोलावबो ओ बायदि रोखोमनि दंफांफोरखौ दंफां लाइफां एबा मिथिंगाखौ दानफायनानै एबा हाग्रा बंग्राखौ दानफायनानै ओ लांदां खालामनानै होनायखौ जों नुनो मोनो जायनि जाहोनाव जोंनि गामि ओनसोलाव ओ जोङो मोजां बारहावाखौ मोननो थाङि एबा नुनो मोनोनि जालांदों बे रोखोमैनो जोङो नायनो थाङोब्ला जोंनि जा टाउन सहर बै टाउन सहराव जोङो नुनो मोनो बायदि रोखोमनि ओ कलकारखाना बायदि रोखोमनि दारिमिन फसंथान गेदेर गेदेर कम्पानि फसंनायखौ जों नुनो मोनदों दा बै रोखोमैनो जोङो नायनो थाङो ब्ला जै दारिमिन एबा फसंथानफोरनिफ्राय जा ओ उखुन्दै गबोनाय गाज्रि गाज्रि उखुन्दै गबोनाय बै उखुन्दैफोरा जोंनि जा ओ मानसि सुबुं माहारिनि जा एबा मिथिंगानि बारहावा गुबुंले खालामनायाव बिहोमा होयो बारहावाखौ गाज्रि एबा गुबुंले खालामनायखौ जों नुनो मोनो थाम्फै रोखोमैनो नायनो थाङोब्ला जोङो बारहावा गेब्रेंनाय होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा गारि मटरनिफ्राय ओंखारनाय जा गाज्रि गाज्रि थुला एबा धुवा बेफोरखौ जोङो बारहावा गेब्रेनाय बिथिङाव नुनो मोनो थिग बेबादिनो बायदि बायदि गेदेर गेदेर ओ दारिमिनफोराव जों इन्डास्ट्रिफोराव नुनो मोनो जेरैहाय धुवा ओंखारनाय अन्थाइ एबा खयला सावनायाव जा गाज्रि गाज्रि गोसोम गोसोम उखुन्दै गबोयो बैफोरनो जोंनि बार हावाखौबो ओ गाज्रि खालामनायाव मोनसे बाहागो दा बे रोखोमैनो जोङो बुंनो थाङोब्ला जा जों ओ ओ जाबोर जथर ओ जाबोर जथर जोङो फेसव होनानै दानोब्ला जानला मोनला दंग' एबा जा जोङो गारनानै दोनोब्ला बै सेवनानै ओंखारनाय जा आ बासना बेफोरो जोंनि सुबुं माहारिनि बारहावा गेब्रेंंनायावबो मोनसे बाहागो होननानै जों सानो दा बे बिथिङावनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बारहावा होननो बुंनो थाङोब्ला जोंहा हाग्रामा एबा अरनबारि एबा मिथिंगायावसो जों गोजोन एबा थार बारहावाखौ जों नुनो मोनो गोग्गो बारहावाखौ नाथाय आथिखालनि जुगा ओरैबादि जाबोबाय जेरैहाय दंफां लाइफां एबा बार बायदिफोरखौ दानफ्लांनायनि जाहोनाव जोंहा दिनै बारहावा मोजां बारहावाखौनो जों मोननो थांला मानो होनोब्ला आथिखालनि जुगा दुंहाव थासारि जों नुनो मोनबाय मानो होनोब्ला बेनि जाहोनावनो जोङो दिनै अंखा बांखा फैयैखौबो खम बिबांनि नुनो मोनबाय थिग बे रोखोमैनो जोङो आथिखालबो हानायमानि बारहावाखौ मोजाङै लाखिनाया गाहाम ओ दंफां लाइफां जे से हायो एसेबांनो जों गायनाया गाहाम मानो होनोब्ला दंफां लाइफांनिफ्रायसो जोङो बारहावा गोजान बारहावाखौ मोननो हायो थिग बेबादिनो जोङो जेसेबां हायो जों सुबुं माहारिया दंफां गायनानै ओ लानांगौ मानो होनोब्ला जोङो दंफांनिफ्रायनोथ' जोङो बायदि रोखोमनि अक्सिजेन मोननो हायो थिग बेबादिनो जों नांगौ बिबांनि जोङो जोंनि ओनसोलाव सोमखोर समायना दंफां लाइफां गायनानै जोंनि बारहावाखौ गोग्गो खालामना लाखिनाया जों सुबुं माहारिनिनो बिबान नङासै नोंथां दा बे रोखोमैनो बारहावानि फारसे आं बेखौनो बुंनानै नोंथांनिसिम नोंथांजों सावरायलायनायखौ ओ एसेयावनो फोजोबनो लानाय जाबाय आंनि माबाफोर बुंनायाव गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथाङा आंखौ निमाहा होगोन होननानै आं आसा फारिनाय थाबाय नोंथाङाबो आंजों सावरायलायनानै गोजोननाय मोनदों होननानै आं सानबाय
थारैनो नोंथाङा थार नोंथां जों सावरायलायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों ओ नोंथांनो बरायनाय बाउ हरबाय नोंथां
गोजोनथों नोंथां गोजोन्थों